थां औ औ नोंथांनि हरनाय गुबै जाहोन ना मामोन नोंथां?
औ ओ नोंथांखौ आं कल खालामनाय जाहोनानो जाहैबाय बर' जोंनि बर' हारिन बर'नि जे जोंनि जारिमिन। गोदो गोदायनि जि जारि बर'फोरा बोरैहाय रायजो जाबोनाय बोरैहाय जोङो दिनैसिम बे लेभेलाव फैखो बेखौ लाना आं सावरायनोसै।
औ नोंथां जोबोर मोजां टपिक नोंथां सावरायजागोन आं सम दङ।
औ औ ओ बिदिब्ला आङो जागायनोसै।
औ।
ओ जों बर' होनना बुङोब्ला दिनै बुहुमाव रावबो सिनायै गैला। आरो बर' हारिया दिनै बुहुमाव थांना थानो थाखाय बा थांना थानो जोङो हाबाय होननानै जों दिनै साननो हायो नाथाय बेनि आन्दोआव बर' नि जि बर' हारिनि जि जारिमिन बियो गोबांथार जोंहा हाबना दङ। दा दिनै जोङो सावरायोब्ला जोङो ओ गोदो गोदाय बर' हारिया ओ बरखा हारिखौ जोङो माने जोङो चिना तिब्बुतियान बिथिं फैनानै जोङो जोंनि डिमापुरावहाय रायजो जाफोनाय रायजो जाफैनाय होननानै जोङो मोनथियो आरोबा जोंनि लेखाफोराव जोङो बेखौ मोननाय जायो।
औ
आरो ओ डिमापुरावहाय रायजो जानानै बे गोलाव सम जोङो रायजो जानानै जोङो माखासे जोंनि बर' फोराहाय ब्रह्मपुत्रनि जि साहा ओनसोलाव जोङो जोंनि बर' सुबुंफोरा रायजो जाफैनाय ओ बेखौ जोङो मोननो हायो। आरो बिदिनो बर'फोरा मैखोमै जोङो आबादजों सोनारनानै जोङो थाग्रा। आबाद मावनानै जाग्रा जोंहा हारि दा ओंखायनो जि जायगायाव जोंहा आबाद मावनो हानाय जोंहा सुबिदा दङ बा खाबु दङ' ओ दैनि जाम्फैनि बा हाजो हाला खाथियाव जोङो बेबायदि आबाद मावनो हानाय जायगा दङ बे जायगाफोरखौ माने बां बसेनै जोङो बासिना लायोमोन होननानै जोङो मोनथिदों आरो दा बर'फोरा माब्लानिफ्राय जोङो बेयाव जोंनि आसामाव बा सा सानजा भारताव जोङो राज्यो रायजो जाबोनो बेखौ जोङो माने बुंनानै फोजोबनो हाया। ओ माने गोदो गोदाय माने बोसोर बोस स जुग जुग समनिफ्रायनो बर फोराहाय बेवहाय माने रायजो जाबोनायनानै जोङो माने जोङो मोनथिना मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ जों बर' फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा बे हालामाव रायजो जाफैदों नङा होमबा जों माला समनि आरो बर फ्रा बेहाय रायजो जाफैखो जों दिनै बिनि थं बिनि टारिखखौ जोङो थिग बुंनो हाया नङा होमबा जेरै बरफ्रा गोदो समनिफ्रायनो जेनेबा जों मंगलियान जेरै जों मंगलियान हाब फोलेर जों मानसि नङा होमबा बर फ्रा बिदिनो जोङो सिन्न्दु टाइपेटेनटिं फैनानै जों बर फ्रा बै भुटाननि जों आफाङाव जोङो रायजो जाबोदों नङा होमबा दिनै जोंनि बर फ्रा बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो जों बेहाय रायजो जाबोदों आरो माने आसाम आसामनि गुदि थागिबि होननानै बुङोब्ला जों बर फोरानो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोङो जों बर फोरा बेयाव जों आबाद मावनानै जों जाफैदों बेहाय गोबां गोदोथ' जों जेनेबा आबादखौबो ओ‌ जोङो ओ मावो होनोमबा बोरै मावोमोन जों गोदोथ जोङो जोङो नांगोलबो जों ओ दानानै लानो रोङामोन बिदिनो जोङो खदालजों जावफ्लेनानै जोङो आबादखौ जोङो मावनाय जायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों आरो आरो बिदिनो जों गोदो गोदाय जोङो मैहुर खालामनाय हुदायाबो जोंनि जारिमिनाव दङ नङा होमबा बर'फ्रा गोदो जेनेबा आबादजों आबाद मावनायजों लोगोसे बिदिनो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै बिदिनो जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानैबो बरफोरा जायोमोन होन होननानै जोङो खोनानो मोनदों नङा होमबा बेफोरो जोंनि जारिमिनाव जोङो रोखा रोखा लिरनाय दं जाय बिथांमोना दिनै सोलोंथाइ लाबाय बिथांमोना जारिमिनखौ बोर लानानै नाय ना बरनि जारिमिनखौ मिथिनो हागोन आरो जों बरफोरा मैहुर खालामनोबो जानो मोजां मोनो आरो मैहुर खालामनानैबो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बाहायनानै जादोंमोन आरो जोङो मैहुर खालामनो थांनायाव जोङो बर' नि जोङो बोरलाखौ लानानै आरो सिखा रुवा बिदिनो हाग्रायाव जि जिखौ नोङो गावखौ रैखा खालामनो हायो बेफोर रखम आगजुफोरखौ बर फोरा लानानै मैहु दुराव थाङोमोन नायनायनि जों खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ।
जोङो दिनै जोङो सोलोंथाइखौ मोननानै दिनै जों जौगाबोबाय दिनै बेफोरनिफ्राय जों बर फोरा गोजान जाबाय मानोना मैहुर खालामनाया जिब जुन्थुखौ बुथारनाया ए इनाय होननानै दिनै बरफ फोथायनानै दिनै जोङो मैहुर खालामनायनिफ्राय एसे जानगाराव फैबाय आरो बैफोरखमा जाथाया आरो रोखा रोखा जारिमिनाव लिरनाय दङ दिनै बर फ्रा मैहुर खालामला दिनै बर'फ्रा गावबायनो मोनसे सोद्रोम हारि हिसाबै रायजो जाबाय दिनै रायजोखौ खुंबोबाय आरो मोजां मोजां जोङो बिदिनो सोलोंथाइ मावबादा बिदिनो इनस्टिटिउसनफ्राव जों दिनै बरफ्रा गोगो गोजौ सोलोंथाइ लानानै बिथांमोना गोग्गो सोलोंथाइ लानानै दिनै जाफुंसार सोद्रोम जाबाय समाजखौ खौ मोजां दैदेननायाव बिथांमोनाबो बाहागो लाबाय बिदिनो जोंनि बर'फोरनि सोलायबोनाया बिदिनो जोङो एसे एसे सोलायबोनानै दिनै जोङो जोबोर जौगालु हारि हिसाबै जों बर'फोरा दायो माने जौगाबाय थादों आरो जौगालु हारियाव गोलैयो आरो जों बर'फोरा दासिमबो माने जौगाजोबाखै जोङो सोलोंथायाव दायो जोङो दजि जौखोन्दोआ जोंहा सोलोंथाइ मोनबाय आरो बे ब्रैजि पारसेन्ट बेफोरखौ जुदि जों खालामनो हायोब्ला जेरै जों आगानसे दावगा बावगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय जारिमिननि बागै माबाफोर बिदि मुसुखा बानायनानै दोननाय बा जारिमिनखौ नेरसोनथि होनाय माबाफोर बिदि जायगाफोर दङ नामा नोंथां
ओ बेबायदि जोंनियावहाय जारिमिन बे खौ माने माबानाय बेबायदि जोंनियाव नेरसोनथि बिदि गैया ओ जोंनाव बिदि दै गौया नाथायबा जों गोबां जोंनि आबौ आयै समाव बुङोमोन जे बे जायगायाव माने माने गोदो माने हाग्रा बंग्रामोन बेखौहाय माने दान्स सुस्रां दुंस्रां खालामनानै जों बर फोराहाय माने बेवहाय माने रायजो जाफैजेनग्रोनाय बेवहाय जों आबाद मावजेननाय बेबायदि माने गोबां बुङोमोन आरो
औ
दा ओ दानि जि थासारि जों जुदि नायोब्ला बरफोरखौ माने गोदो जोंनि आरो दानिखौ जों जुदि रुजुयोबा दायो जोङो ओ बर'फोरनि जि माने जि जारिमिन ओ बेयो माने जोबोद जों जोङो लेखा लेखाफोराव जोङो बर'नि जारिमिनखौ जों जुदि मोन्थिनो लुबैयोब्ला जोङो लेखाफोराव फरायोब्ला जोङो मोननो हायो। मोजां- मोजां लेखाफोराव जोंनि लिरगिरि जोंनि बर' हारिनि जारिमिननि सोमोन्दै माने लिरना गालांदों दा बिदिया
नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो जोङो खिथाबाव जोङो बोर लानानै नायोब्ला लेखा बिलाइायाव जों नुनो मोनो नङा होमबा आरो जों खोनानो मोनदों जे नोंथां बै दिमा बायखोन्दायाबो गोदो बर'फोरनि राजायानो लुनानै गालांनाय होननानै जों खोनानो मोनदों नङा होमबा बेफोर जारिमिना जोंनि थाखाय मोनसे गोसोआव लानो गोनां आरो जारिमिन होननानै बुङोब्ला ब्ला जोङो जै जेरै आहमफोरा लुनानै गालांनाय जेरै जोङो बेखौ गोथै गग्रा नङा होमबा जायखौ बे बेबो दिनै माने मा होननानै बुंगोन बेखो मोनसे बेबो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जायखौ जोङो ओ
अल्ड हेरिटेजाव सोबाय नङा होमबा बै आहमफोरनि मोनसे मा होन्दों नोंथाङा गोसोआव दोंङोना बेखौ
अ आं एसे बावबाय।
औ- औ बेखौ जोङो शिबसागराव थाङोबोला जा नुयो बेयो जेनेबा आहमफोरनि मुसखा औ बेफोरो जोंनि जारिमिननि मोनसे बावगारनो हायै नेरसोनथि आरो नङा होमबा आरो नोंथांमोना थाङोब्ला जेनेबा बेफोरो जेनेबा जायफोरखौ जिब जुनार जायगा जुनारसालि बेफोरावबो जोङो थांनानै जोङो जोंनि जारिमिनखौ जोङो नाय गेलेनो हायो आरो जेरै अडिट'रियामफोराव थांनानै नङा होमबा जेराव नोङो जोङो थाङोब्ला नों गुवाहाटिफोराव थाङोब्ला नोङो बैहाव जाय मिउजियामफोराव थाङोब्ला बेफोराव थायोब्ला नोङो गोबां खोथा मिथिनो मोनगोन जारिमिनजों माने सोमोन्दो थानाय जेरै बोरैहाय? मा हारिया बोरैहाय जाबोदोंमोन। मा हारिया बोरैहाय खसाब गानबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां जोंथ' गोदो गाव गावनि खसाबखौबो जों दिनै बिलाइजोंसो गानबोयोमोन होननानै जों जादों बिनि उनाव मिथियो नङा होमबा नोंथां जों नांगौ रो रोखनि गाव गायनि देहाखौ खोबथेनो थाखाय जोङो जि जोमबो जोम मोनामोन? आरो जों जिखौ बोरै थायो बिदिखौ मिथियामोन जोङो बंफं बिलाइनि बिगुरनि बिदिनो बा मोसानि बिगुरफोरखौ गानोमोन होननानै जोङो जारिमिनाव जों मोनबोदों दिनै बर'फ्रा सोलायनानै दिनै गोबां गावगायनि ओ गुस्लायबोबाय गुस गुस्लायै गुस्लायै दिनै जोङो गाव गायनि गाननाय जोमनायखौ जों दिनै दानानै लानो फोरोंबाय आरो अब्ला बेफोर गाससिबो जौगानायनि थाखायनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
खौ जोङो दिनै दाफुंनानै लानो हाबाय आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदि जारिमिन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां नागिरनानै मोनसो गारा नङा होमब्ला? जोंनियाव गोबां नांगौ रोखोमाव दाङा बाजि जानायखौ जों खोनादोंसो आबै आबौमोननिफ्राय जोङो भुटानजोंबो सिखना जोहोलाव नङा होमबा? सिखना जोहोलाव जेरै बर' रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोना गंगार सिमसाफोरजों दावहा नांदोंमोन होननानै जों ओ खोनानो मोनदों जारिमिनाव नङा होमबा नोंथां? बेफोरबो जोंनि बेफोरबो जोंनि जारिमिनाव लिरजानानै दोननाय बिरगोस्रि सिख्ला थेंफायख्रि बिथांमोनाबो ओ जेरै सिमसाफोरजों गंगारफोरजों दावहा नांदोंमोन होननानै जोङो जेरै जारिमिनाव जेरै लेखाफोराव जों फरायनो मोनो। नङा होमबा नोंथां बे? फोरो जोंनि जारिमिन। लिरथुमनानै दोनानाय जों दिनै गोदो जोङो मिथियाखैमोनब्लाबो जों दिनै लेखा बिलाइयाव फरायनानै जों दिनै मोनबोबाय बर'नि बर' हाब बोरैहाय दावहा नाङै नाङै जेरैहाय बे सिम सफैखो बेखौ जों जारिमिनाव बुरखांनानै नायोब्ला जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ -नंगौ- नंगौ।
जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जाबाय दोनथ'जागोन दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।